हेलौ खोनादों ना नोंथाङ
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबायखि जोंनिया मोनसे आयदायाव नोंथांजों सावरायनो होनना फन हरनाय जादोंमोन आरो ना नोंथांजों सावरायजागोन ना
औ
औ बे आयदायानो जाहैदों जे जोंनिया बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि बेनि सायाव नों माबायदिहाय सङो बा माबायदि बेहाय मा मा ओंख्रि बर' सुबुंफोरा संनानै जायो बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ औ हागोन दोरोंआरि ओंख्रि होनब्ला जोंना बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रियानो जादों अनलाजों दाउ बेनो माने जोंनि ओ दोरोङारि ओंख्रि आरो ओ बेनि अनगायैबो जोङो सबाय साम' आरो ओ नारजि अमा बेफोरखौ माने जायो आरो बे बेखौ संनायखौ नुनो मोनो बर'फ्रा बिदिनो जोङो ओ सबायजों साम' जों संनोब्लाथाय जोङो बिदिनो फार्स्टआवनो बिदि सबायखौ जोङो रुग्रोना लानांगौ आरो बेखौ रुग्रोना लानायनि उनावनो जों माने खारै होफानो नांगौ जायो खारै नांगौ नालाय खारैजोंसो बे सबायखौ संनो हायो बेनि थाखायनो जोङो खारै होनांगौ एसे बेयाव आरो बे सबायजों खारैजों जोङो एसे मानैे गोबाव रुनानै लानांगौ बेनि उनाव रुनायनि उनाव जोङो साम' होनां नांगौ जायो आरो बे साम'खौ जोङो बेयाव संनायनि सिगाङो जों बिदिनो बेखौ मोजाङै सुनानै लाग्रोनांगौ आरो बिराद बेनि ओ बेनि ओ साम'नि खि खौबो जों गारनांगौ आरो बेयाव जे मोखाङाव बेनि थाखोन बायदि थायो बेखौबो जोङो गारनांगौ आरो बेनि उनाव जों बेखौ मोजाङै मोजां मोजाङै ब्रास मारिनानै सुनो नांगौ बेनि मैलाफोरा खार खारो जाहाथे बेनि थाखाय जों बेखौ मोजाङै सुनांगौ आरो बेनि उनावसो जोङो बेे साम'खौ जोङो एवफ्रामनांगौ एवफ्रामनानै लानांगौ आरो एवफ्रामना लानायनि उनावसो जों बेखौ बे मैगं याव होफानांगौ होफानायनि उनावसो जों बे मोननैखौ बेहाय मोजाङै दसे गोबाव समसिम जोङो बेखौ गोदौ होबाय थानांगौ गोदौ होबाय थानानै जेब्ला बियो जेब्ला बियो गथा जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ खांनानै दोननाय जायो आरो
औ
ओं बेफोरबायदिनो सबायजों साम'खौ संनाय जायो
औ
आरो अनला ओंख्रि संनो थाखायबो जोङो खारै खारै नांगौ जायो खारै जों अनला ओंख्रिखौबो सङो बेनि थाखाय जोङो माइरं नांगौ जायो माइरंनि सिखौ जों खुरैसे बा आदा खुरै बेफोरबायदि माइरंखौ जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो दैयाव सोमनानै दसे माने बेखौ रुइहोनांगौ जेब्ला बियो रुयो अब्ला जोङो बेखौ खिरखाफोरावहाय जोङो फोराननानै दसे दोनथ'नांगौ आरो दोनथ'नानै जों बेखौ दिंखिफोराव देनो देनो देनो हायो दिंखिबा ओ बिदिनो मिक्सार ग्रिन्दार जेराव जोङो कारेन्टजों कारेन्टजों नो देनो हायो बेजोंबो देनो हायो आरो
बेनि उनाव जोङो ओ बे गुन्दैखौ होनायनि सिगां जोङो सारायाव दै होग्रोना लानांगौ बे दैखौ जोङो ओ गोदौ होबाय थानांगौ ग्लब ग्लब गोदौहोनायनि उनावसो जोङो बे माइरं गुन्दैखौ अन गुन्दैखौ जोङो सारनानै होनांगौ बे सारनानै होनायनि उनाव जोङो बेखौ एरनो नांगौ आरो गारबाजों एबा खोस्लिजों जोङो एरनो नांगौ नङा ब्ला माने ओ बेयो माने सारायनि थलायावहाय सिथाबो नालाय बेनि थाखायनो जोङो एरबाय थानो नांगौ एरनायनि उनाव जोङो बेखौ एसे खारै होनांगौ बेनि उनाव खारै होफानांगौ खारै होनायनि उनावसो जोङो ओ दाउजों संनाय दाउजों संनोब्लाथाय जोङो गिबियावनो दाउखौ एवफ्रामग्रोनानै लानांगौ आरो गुबुन मोनसे सारायाव जोङो बिदिनो एवफ्रामनांगौ एवफ्रामनाय समाव जोङो पियास फानलु बेफोरबायदि खौ होनानै एवफ्रामो आरो जोङो मस्ला मस्लि होनोब्लाथाय ओ जालुक जिरा आरो ओ बेफोरबायदिनो बेदराव होग्रा ओ बेदराव होग्रा आइजेंफोरखौ जोङो होनानै लानांगौ आरो बिदि हो एवफ्राम आरो जों बेफोर बे बेदरखौ दसे समनि थाखाय एवफ्रामनानै बे अनला ओंख्रियाव जोङो गारना होनांगौ बेयाव ओमफाय मोननैखौबो बिदि जमा जमायैहाय बिदिखौ मोन मोननैखौबो जोङो गोदौबाय थानांगौ गोदौबाय थानानै जेब्ला बियो
एसे माने गथा जायो मोनो अब्ला जोङो बेखौ खानना खांना दोननानै जानो हायो आरो जोंङो बेफोरबायदिहाय अनलाजों ओंख्रिजों बेफोरबायदि संनाय जायो आरो ओं नोंथांमोननि ओनसोलावबो बा नोंथांमोननि न'खरावबो बेफोरबायदिनो संनानै जानायखौ नोंथाङा नु योना
औ औ नोंथां ओ‌ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जोंनिया बर' फोरनि दोरोङारि मैगं होनना बुङोब्लाथ' जोंनिया ओ खारै खारैया जाथारो आरो ना माने खारैजोंनो संनाय जायो बांसिनैहाय बेबायदिनो जोंनिया खारैजों जों मा मा मैगं संजायो होनोब्लाथ' जोंनिया फार्स्टआवनो बर'निनो मैगं अनला ओंख्रि जों दाउ बेदरा थाखाथारो बेबायदिनो जोंनि अनला ओंख्रि ओख्रिजों जोंनि अमा बेदरखौबो संनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनि अनलाजों ओ औवा मेवायबो संनाय जायो आरो बेबायदिनो नारजिजों अमा आरो बेबायदिनो जोंनिया खारदि खारै आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं गोखैफोरखौबो जोंनिया संनाय जायो आरोना औ औ बेबायदिनो जोंनिया ओ बर'फोरा मा मा मैगं बुथुमना लायो होनोब्लाथ' बिदि संना नै जानायल' मैगं नङा बेबायदिनो जेनबा बिदिनो गोथां मैगंफोरबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय दिंखानि दिंखा जाबाय जोंनिया बेखि आ मानि मुनि सिंग्रि मैखि खिपिबा फुरि आरो बायदि रोखोमनि मैगं गोथां मैगं जेनेबा मिथिंगानिफ्राय मोननानै बुथुमना लायो आरोना बेबायदिनो जोंनियाव औ बेबायदिनो बिदिनो आरो बायदि रोखोमनि गोथां मैगं जेरैहाय जोंनि खाथि हारि संनो थाखाय बरमुन्दा थुनथुनि आरो बेबायदिनो जोंनिया ओ गुद्रा गुथा आरो जोंनिया खारदैहारि मैगङाव जोंनिया सरजनानि बिलाय बेखौ होबा जोबोद खद मोनजासिनो आरोना बेबायदिनो ओ जोंनिया बर'नि दोरोङारि मैगं होनना बुङोबाथ जोंनिया ना आरो थास' बुगाजों देनाय ना फाम बाथोन जोंनिया जायो आरो बेबायदिनो बेनि अनगायैबो जोंनिया ओ जायखौ जों बुङो लाथा एम्फौ बेखौबो जोङो एवनानै जानो हायो आरो बेबायदिनो जोंनिया गोबां गोथां मैगं नायगिरनानैबो जायो आरो बेबायदिनो ओ जेनेबा अनला ओंख्रिखौ माबायदिहाय सङो होनोबा आं बेखौ एसे फोरमायनो सान्दों जेरैहाय जोंहा अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनिया गिबियावनो जोंनिया माइरं एसे खौ जोङो दैयाव सोमग्रोनानै लानांगोन गुरै जाजासिम बेनि उनाव बेखौ जोंहा बोखांनानै बा बेनि दैखौ फसरनानै जोङो ओ एसे फोराननो होनांगोन आरो सान्दुङाव जेब्ला एसे राना थाङो दैया बेनो अब्ला जों बेखौ दै खियाबा उलारफोराव देनानै बेखौ ओ गुन्दै खालामनानै जोङो ओ खान्थि दोन्थ'गोन दोनथ'नानै जेनेबा दैया जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला जोङो खारै एसे होनानै बा संख्रि बा फाललौ बेदि होनानै जों बे दैखौ एसे ग्लब ग्लब गोदौनो होगोन बे बिनि उनाव ओ जो बै जोङो ओ देनानै दोननाय अन गुन्दैखौ बेयाव जोङो आखाइ मुथा लानानै साबस्रि साबस्रि होगोन आरो ना आरो फारसे आखाइजों जोङो गारबाजों एरे एरे होनांगोन आरो बेबायदिनो जोंनिया बेयाव बेदरफोर होनोबा जोङो फार्स्टावनो बेखौ बेदरफोरखौ मोजाङै एवफ्रामग्रोना लानांगोन जेरैहाय जोंनिया पियास फानालौ मस्ला मस्लि होनानै जोङो बेखौ मोजाङै फ्राय खालामग्रो ना लागोन बेनि उनाव बै गोदौबाय थानाय ग्लुब ग्लुब गोदौनायाव अनलायाव जोङो बे दाउ बेदर बा अमा बेदरफोरखौ जोङो गारसोमनानै होगोन बेनि उनाव बेयो जेब्ला एसे गोदौगल' गोदौगोन बेयो जेब्ला एसे बिदि मोनगोन बा गथा जागोन अब्ला जों बेखौ खांनानै अनला खारै बा अनला खारै दाउ बेदर हिसाबै जोङो बेखौ नाम होनानै जाजायो आरो ना
औ नंगौ
बेबायदिनो जोंनिया औ खारै खारैयाथ' जों बर'फोरनि थाखाय जोबोद जेनेबा बयदोबो जाजानाय मोनसे खायद' बेबायदिनो खारैखौ जोङो बबेनिफ्राय मोनो होनोब्ला आं बेखौ बेसे एसे बेखेवना होनोसै बेबायदिनो जोंनिया खारैखौ जोङो थालिर फस्ला एबा थालिर मादानिफ्राय जोङो बेखौ दानस'ग्रोनांगोन थालिर बिफांखौ दानस'नानै जोङो बेखौ पिस-फिस बा मोजाङै जों बेखौ जिरनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव जों बेखौ खान्दुं गोसा जाबोला बेयाव जोङो बेखौ लामना होनांगोन बा फोराननांगोन सानसे साननै सान थामनि थाखाय बेबायदिनो बेयो जेब्ला ख्रां ख्रां रानगोन अब्ला बेखौ जोङो थाइसे जायगायाव मोजाङै बुथुमनानै बेखौ जोङो सावना होनाय जागोन आरो ना बेयो जेब्ला सावो बेनि सावखांनाय नि उनाव बेनिया हांगार गयो आरो ना बा हांगार जायो बे हांगारखौनो जोङो बुथुमनानै बा दोननानै बा दैजों जोङो मोनसे खादाफोराव सरनानै आइजेंफोराव लानानै सरनानै बेनिफ्राय गनाय रिसियानो जोङो बेखौ खारै महरै बाहायनो हायो बेबायदिनो जोङो सानसेबा साननैनि थाखायल' नङा गोबां दिननि थाखाय एबा गोबां बोसोरनि थाखाय जों बेखौ थिनानैबो दोननानै जा जायो बेबायदिनो जोङो बे खारैया जोङो थालिर फस्ला एबा थालिर मादानिफ्रायल' नङा जोंनिया बेसर साखलि आरो बेबायदिनो गोबां मुवा बेसादनिफ्रायबो बानायनानैबो जाजायो आरो बेबायदिनो जोंनिया खारै हो नोबा जों बानायना जानाय खारैया बांसिन मोजां जों दखान एबा गलाफोरनिफ्राय मोननाय खारैया उदैफोरखौ एसे हामा खालामो आरोना देहाखौबो एसे मोजां नै जेरैहाय जोङो बानायनानै जानाय खारै बायदि जाया आरो
औ नंगौ
बेबायदिनो जोंनिया नोंथां होमबा समाबो जायाखै नङा समाबो जाबाय होमबा जों जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ दे होनबा।
गोजोनथों दे होनबालाय।